औ नोंथाङा खोनाबायना औ औ खोनादों औ औ। आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव लानानै सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ नोंथां औ आयदायानो जाहैबाय सावस्रि।
सावस्रि ना नोंथां जागोन नोंथां?
औ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे नोंथां सावस्रि बा देहा होनना बुङोब्ला जोङो थारैनो मिथिखायो नङा होमा नोंथां ओ जों हा जुदि देहा गैयाब्ला बा जोंहा देहायानो थिग नङाब्ला
औ औ जों औ औ
जों माने थाबायनो गोसो जाया बा हाबा मावनो गोसो जाया बा
जिखुनु खामानिखौनो जों गोसो जानो हायाबा औ औ मावनो हाया आरो औ नंगौ नंगौ थारैनो।
दा देहा सावस्रिया थिग थाबासो जों गासिबो फोरफोरखौ जों मावनो हागोन बा सम थानायावनो जों गासैखौबो मावनानै लानो हागोन आरो नोंथां। दा ओ देहा सावस्रि होनना बुङोब्ला जोंनि देहाया थिग थानांगोन नङामोन नोंथां। दा जोङो नुनो मोनबाय दिनैनि मुगायाव नङा होमबा नोंथां बा दिनैनि समावहाय जोंनि देहाफोरा गोबां लोमजानाय बा गिदिर गिदिर बेमार मिथिस' हायै डक्टरफोरा हमदांस' हायै बेफोरबायदि बेमारफोरा जानो हमदों नङा होमबा नोंथां दा बेफोर मानि थाखाय जादों होनना बुङोब्ला नोंथां जोंनि देहायाव
देहायाव बा जोंनि
जानाय आदार नङा होमबा नोंथां जेरै मैगं थाइगं बा फिथा सामथाइ नङा होनबा नोंथा बा माखासे जा जामुं आदारफोर दा बेफोरबायदि जानायनि थाखाय जोङो जोंनि देहायाव बांसिन जोंनि लोम देहायाव लोमजानाय बा बेमार आजार जानायफोरखौ जोङो हमदांनो हायो बा मिथिनो मोनो नङा होनबा नोंथां दा बेफोर उम मैगं थाइगंफोराव बा जानाय आदारफोराव मा? ओ मा होनना बुङो हासारफोर नङा होमबा नोंथां जेरै मैगं मुलिफोर बाहायनायनि जााहोनाव बेफोर बांसिन जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां दा जों मिथिनो मोन नो नङा होमबा नोंथां गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोना ओ बांसिनानो मैंगं
औ
ओ जामुं आदारफोरखौ बायनानै जायामोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ औ औ
आरो थावफोरखौ बांद्राय जायामोन बै समाव मानसिफोरा मस्ला मस्लिखौथ' जाखायामोन होनजायो नोंथां बै समाव बांसिन मानसिफोरा मा जायो खारैफोरखौ जानानै थायो बा माबा मोन ओैनो रुला बनानै नंआ होन्ना नोंथां बेफोर ख'जानानै थायोमोन दा बै सम फनि मानसिफोराव बांद्राय बेमार आजाराव खोनानो मोनामोन आरो लोगोसे मा
औ
माने बिसोरो गोबाव गोबाव जोरोमोन आरो नोंथां राज से जेनेबा जौसे बोसोर बा जौसे जि बोसोर जौसे नैजि बोसोर बेफोरबायदि ज दोरनायखौ जों खोनानो मोनो बा नुबाय थादोंबो नङामोन नोंथां? नाथाय दिनैनि मानसिफ्रा
मानसिफ्रा ओरैबायदि जाबाय
मा होन मा होनना बुङो बिदिनो थामजि बोसोर बा थामजिबा बोसोर
बोसोर जाबानो देहाफोराव गोबां बेमार आजार जानाय
मोनो नङा हबा नोंथां दा दानि मानसिफोरा बांद्राय जोराखौनो होननानै बुंनांसिगोन नङा ह होनबा नोंथा? सिक्सटि सेभेेनटि जा जाबानो जों बिराद बोरायथारनाय बा देहा गाज्रि जि जाहैनाय लोमजानाय साजानायजों नाख्रेबफैनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर ओ उम गासिबो जानाय आदारनि थाखायनो जादों होननानै जोङो हमनो हा
बुंनो हायो नोंथां औ औ औ
दा नोंथां जानायफोरा जानायफोरनि सायाव एसे बुंहरनो नोंथां जानायफोरा जोंना देहायाव गासिबो थिग थ
थिग थानांगोन जों नङा होमबा नोंथाङा बांद्राय बेदर जाबाबो जोंनि देहाया गाज्रि जायो बांद्राय बेदर जायाबो जोंनि देहाआ गाज्रि जायो नङा होनबा नोंथां औ औ नंगौ
थिग बेबादिनो जेनोबा जों फिथाइ सामथाइखौबो जानांगोन मानि ओ जोंनि देहायाव जेसेबां गोबांखिनि नांगौ नङा होनबा‌ नोंथां भिटामिनफोर दा जोङो जानाय आदारनिफ्राय मोनो दा जों जानाय आदारखौ ओ नायै नायै जानांगौ आरो नोंथां जोंनि देहायाव मा मा जामुं जायोब्ला मोजां जायो दा जोङो मोनफ्रोमबो जिनिसखौ अभारबो जाजा
औ अभारबो जाजाया नंआ होमबा नोंथां बांद्राय अभार जाबाबो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि
बांद्राय जाथाराबाबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय गाज्रि नंआ होमबा नोंथां जेरै जों गोदो उन्दै फोराव बा लेखाफोराव फरायनो मोनदों नङा होमबा नोंथां ए भिटामिननि आंखालाव खुंख्रि खाना बेमार जायो नङा होमबा नोंथां गोथां औ आरो बेफोरबादि आरो नङा होमबा जोङो मानि खुख्रिखाना बेमार मानि
जाय मेग' न नुनो औ औ औ औ
ओमफ्राय जोंनि देहाया दुरबल जायो थाबायनो हाया जायो नङा होमबा नोंथां दा केलसियामा माबा
होमबा माबानिफाय फैयो नोंथां जों जानाय आदार नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनिफ्राय फैयो
आरो नङा होमबा नोंथां जेरै आरो थै खम जायोब्ला जोंनि देहाया दुरबल जायो दा थै-थै बे जानो थाखाय जों मा जानांगौ जेन'बा मैगं थाइगं नङा होमबा नोंथां हाग्रानि मैगं थाइगं बेफोरखौ जानांगौ नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदि आरो दा
आरो गोबां दंबावो जोंनि जायगायाव जेनेबा
ओ मा होनना बुङो ओ जोंनि मानसिफोरा मा जाखो नोंथां बांसिन मानसिफोरानो दा एक्सारसाइस खालामनो नागिरा गोबां जोंनि मानसि फोरा मा बेस्थ' थायो नङा होनोमबा नोंथां बयबो गाव गावनि लाइफआव थ बेस्थ' खामानि मावनायाव बेस्थ' थ'' गावनि ओ लाइफखौ लानानै टेनसन नङा मोननो थां दा मानसिफोरा मा खालामो बांसिन एक्सारसाइस
एक्सारसाइस खालामनायखौ जों नुनो मोना दा जोंनि मानसिफ्रा जानोसै जानोसै उन्दुनोसै समाय मावनोसै न'आव जिरायनानै ए सि आव थानोसै औ नंगौ औ औ नंगौ थारैनो औ औ औ औ औ जागोन नोंथां औ नोंथाङानो माने सावस बेनि सोमोन्दै माखासेखौ बुंलांखाबाय दा आंबो आंनि मोनथिनायखिनिखौ आं बुंनोसै नोंथां सावस्रि होनोबाथ' जोंनि देहा सोलेर जों बेखौनो बुजियो नङा होमा नोंथां? औ दा सावस्रिया जोंहा मोजां आरो गाज्रि बे मोननै रोखोमनि थायो। दा दिनैनि दिनाव जोंनि गोदोनि सावस्रिफोर बा जोंनि देहा फोर आरो दानिखौ नायोबा गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनो दा गोदोनि दिनाव मा जों जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव बेमार आजारफ्रानो मानसिनाव जायामोन जाहैदों। औ नाथाय दा जों मा एसे एसेयावनो माने जों हाजार माने मोजां मोजां जा थेवबो जों बेमारखौनो जानाय नुसै आरोखि दा।
औ दा गोदोनि दिनाव मानि थाखाय बेमार जायामोन होनबा जोंनि गोदोनि दिनाव माने जोंनि आबै आबौमोन बा बिमा बिफाना बांसिन मा हाग्रानि मैगं जायोमोन। हाग्रायाव मोननाय मैगं जाय माने ने माबा मिथिंगाजों गोरोबनानै रज'नाय बा मिथिंगायावनो मिथिंगानि आदारफोरखौनो जानानै रज'नाय बा देरनाय बिफां लाइफां बा मैगं मैला बेफोरखौ जों जानाय नुयोमोन औ दा गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जेनेबा मानि मुनिफोर जायोमोन औ उदैफ्रा जायखौ मोजां जानायनि थाखाय दा जों मानि मुनिफोरखौ जों जानायखौनो जों नुनो मोनला। नङा होमा नोंथां औ आरो जों गोदोनि दिनाव मा नुयोमोन उसुमैफोर जानाय नुयोमोन देहाफ्रा मोजां जानायनि लोमजानाय सजानायफ्रा खारनायनि। दाउसाफोरजों जानायखौ जों नुयोमोन नाथाय जों दा बेफोरखौबो जों जानायखौ जों नुनो मोनला। दिनैनि दिनाव मानसिफ्रा मा जायोनो सावमिन मम' सिंग्रा फक'रा जों बेफोरखौसो जों बांसिन जानाय नुयो। जाय माने जोंनि उदैनि थाखाय बा गेसटिक आलसारफोरनि थाखाय जों मोजां नङा आरोखि बा आरो दिनैनि बेदर बेफोर जों बिराद जानाय नुयो आरोखि गोदोनि दिनावबो जायोमोन जानाया थेवबो इसिबां जायामोन। नाथाय दिनै दिनाव जों बिराद बेदरफोर जारलाबायनाय नुयो आरोखि। माने जानानै मोरै ओरैनो थानाय गोलोमदै गगारला बेफोर जों मा जायो जोंहा लिभारनि प्रब्लेम जायो नङा होमबा नों नोंथां औ बेफोरबादिखौ जों दिनै दिनावहाय माने नुनो मोनदों आरोखि आरो जोंना मा बांसिन दानि जा नाय मैगंफ्रा मा इउरिया होनाय हासार होनाय जेरैहाय नों खफिफ्रा माने हरसेयावनो ओरैबायदि गिदिरे देरलाबायनाय साननै सानथामावनो आरोखि आमफाय जेनबा बेफोरखौ खानानै जुदि अखानायै हरसे दोनोबानो बेयाव सेवजोबगोन आरोखि। बे मोजां जानाय नङा एम्फौ थ्रि एम्फौ जाजोबगोन बेफोरबादि कफिफोरासो जोंनि दिनाव दिनै मार्केटाव ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि। थां औ थायबेंफोरनि बेलायावबो बिदिनो थाइबेंफ्राबो माने सायावहाय नुनायावहाय माने बिराद मोजां नुगोन आरोखि बे हासार होनायफोरखौ। खिन्थु जेब्ला दिनै लाबोदो बाजारनिफ्राय गाबोन बेखौ हाखावनानै नायदो सिङाव एम्फौ थाजोबनाय। जों बेफोरबायदि नुयो आरोखि नोंथां।
नंगौ थारो नोंथां।
जोंहा मा नुयो जेनेबा दानि समावथ' जों गोबां रोखोमनि मा नुबावो जोंहा बारनि पलुसन जानाय औ बेफोर बारा फलसन जानायजोंबो जोंहा गोबां रोखोमनि बेमार आजारफोर जानायखौ जों नुनो मोनो दिनैहाय मा समफ्ल'नि बेमार जानाय बेफोर माबाफोरखौ जों‌ नुनो मोनो आरो। दां आरो जोंहा मा दैनि साखोन सिखोन सिखोन गैला दिनैनि दिनावहाय मानि बे बार गुबुंले जानायनि थाखायनो मानि जोंनि दैयाबो गुबुंले जाबाय अ जोंना दा मा दै लोङो नोंथां थिंखिनि दैफोरखौसो जों बांसिन लोङो नङा होमबा नोंथां? ओमफ्राय नों थिंखिनि दैया जमा जानानै थाबाय गोबां रोखोमनि बेक्टेरियाफोर हाबनानै थायो बे जमा जानानै थानाय दैयावहाय औ थाम्फैफ्राबो बिदै दैयो आरोखि बेफोरावहाय दा जों बेखौ सामफ्रामबोनैथ' फोसाबा जों मास मोननै जों मोनथामजों जों खेबसेल' फोसाबनाय जायो दा बेफोरखौ लोंनानैबो जों जोंनावहाय गोबां रोखोमनि इनफेकसन जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां औ आरो माने गोदोनि दिनावथ' जों मा दैखरनि दै लोङो खलनि दै लोङोबा बबेबा दैमुनिफ्राय गबोनाय जों दै खौसो लोङो आरो जों बेखौ मा औ बेफोरखौ जों मा अन्थाइजों सरनानै थांग्रायफोरजों सरनानैसो जों लोङोमोन गोदोनि दिनावहाय दा जों मानि बेफोरखौ डाइरेक्ट लोंनाय जाबाय आरोखि नोंथां दा जायनि जाहोनाव जोंनाव गोबां बेमार फोर सोमजिबाय मा बिबुफ्राव बेमार जायो बिदिनो मा गोबां रोखोमनि इनपेकसनफोर जानायखौ जों दिनैनि दिनावहाय नुनो मोन्दों आरोखि नोंथाङा दा जों बेफोरनिफ्राय मा बेफोर बेमार आजारनिफ्राय जों बासायनो थाखाय मा खालामनांगोन दैफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगोन औ सुग बिदिनो मा बार गुबुंले जानायखौ जों खमायनो नाजानांगोन आरो बिदिनो जों मा साव जानाय लोंनायफोरखौ जों मा मा दोननांगोन जों बेलेन्सआव दोननांगोन माने औ औ जेब्लायबो मा अर्गेनिक बा मिथिंगायाव रज'नाय जों मैगंफोरखौ जों जानो नाजानांगोन आरोखि नोंथां औ बेफोरबायदि मा माखासे एवफ्रामनाय बुस्थु बुस्थुफोर थाव माने जों एवफ्रामनाय बुस्थुफोर जों बेखौ बारा जानाय जानो नाङा नाङा आरोखि अब्ला जोंनाव गोबां रोखोम बेमार आजार जानायनिफ्राय जों माने खमायगोनखौ नुहुरो आरोखि नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंनाव समाबो जाबाय ना
औ समाबो जाबायमोन जोंना नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ औ एसेनोसै नोंथां
एसेनोसै नोंथां दे गोजोननाय थाबाय